औ नोथां खोनादों ना?
अ नोंथां नै जिरनानै दंथ'यो मोनाबिलिनि ओ माने थान्दा जेना दं आरो
दायो लाय बोरै बोथोरफोरालाय
बोथोरा अखा दोमैलुलु जादों ना थान्दानो
ओमफाय दहाय सानजौफुआव जानायलाय माथोमोन नोंथां
सानजौफु जानाय ओंख्रियाथ' खुमब्राजों दाउसोमोन नोंथां
बोथोराबो मोजां ओंख्रियाबो गोथावथार माथो नोंथांमोनना
औ औ नोंथांङालाय ओमफाय माथो खालायदों
आंबो नै दा बिजिरनानै दङ आरोना नोंथां बोथोरा जोंथिंबो एसे गुसुआनो होनजायो। दहा सानजुफुवासो नोगोद गरममोन आरो ना नोंथां।
अ औ
ओमफ्राय दाथ' नोंथाङा फ्रि खोमा ना नोंथां
औ फ्रियानो दे दंङ नोंथां।
नोंथांङा फ्रिबालाय आं मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरो टपिकआ औ-औ! टपिकआ बेनो जे जोङो गोदोनिफाय नायनै दासिमाव जोंङो आबादफोरखौ मा गोदोनि दिनाव माबोरै मावनाय जायोमोन बा दानि जुगाव जोङो माबोरै मावनायखौ जोंङोनो मोनो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन
उम
औ जोंहा आबादनि बिथिङाव नोजोर बोनानै नायोब्ला ओ गोदोनि आबाद माखासे आबाद मावनायनि बिथिंफोरा माने गोबां आलादा आरो दानि माखा दानि जि मुगायाव आबाद मावनायनायफोरनो माने बिथिंआव नोजोर बोयोबाथ' जोंहा गोबां आलादाबा गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना।
औ औ
औ जोंहा मा होनो आबाद मावो गोदोनि समाव आ बाद मावोब्ला गोबां गोबाव सम लानायखौ जों नुनो मोनोमोन मानोना बिसोरो गावारि गावारि आदबजों बिसोरो आबादखौ मावनाय जायोमोन। बिसोर हा हालेवनो थाखाय दानि मुवायाव जिबाय बिदि मेसिनारि ट्रेक्टर बायदि मेसिनफोर दङ दा बेफोरो माने गोदोनि समाव गैयामोन दायो दउनो बिसोरो मोसौ मोसौ लानानै ओ मोसौजों हालेवनानैनो बिसोरो मानो ओ आबाद मा होनो फोथारखौ एवनानै बिसि बेवनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोन गोबां गोबाव सम लायोमोन।
औ
बेजों लोगोसेनो बिसोरो आबाद मावनाय समावबो आबादा जेब्ला गाय गायगोन आबाद गायखांनायनि उनावबो बिसोर बिसोरो माने ओ बिदिनो न'आव फिसिनाय मोसौनि खि गोबोरखि ओमफाय बिदिनो ओ बोरमा फिनाय बोरमानि खि बेफोरखौ माने बिसोरो आबाद मावनायाव बाहायनाय जायोमोन आरो दा बेफोरबायदि बाहायनायाव माने मा होनो जा बै गोबोरखि आरो बोरमा खिनि गे माने बोरमा खियाव माने एथग्राब माने जोंहा भिटामिन थाया आरो ना नोंथां गोबां खम बिबांनि भिटामिन थायो बेनिजाउनाव माने आबादारिफोरा बेफोरखौ बाहायनानै आबादारिफोरा माने बेफोरखौ बाहायनानै माने मा होनो ओ आबादखौ मावोमोन जायनि जाउनाव माने आबादा गोबाव गोबां समनि गोबां गोबाव समनि उनावसो माने जौवोमोन जौनानै माने जौगानायनि उनाव माने फसलफोर होयोमोन दा बे फसलफोरा माने ओ सम लायोमोन आरो गोबां समनि उनावसो माने बिनि फ्राय मोननानै बे फसलखौ फाननानै ओ रां आरजियोमोन दा बिबायदिनो माने दानि मुगायाव माने जों गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय जोंहा दानि समावथ' आबाद गायनो थाखाय जोंहा जेन'बा फोथार एवनांगौ जायो दा बे फोथार एवनो थाखायबो जोंहा मेचिन थ्रेक्टर बायदिफोर दंसै दा बेफोरबायदि थ्रेक्टरफोरजों माने हालेवनानैनो बिसोरो माने मा होनो ओ माइ आबाद बायदिफोरखौ ओ मैगं थाइगं बायदि आबादफोरखौ माने इसोरो गायनाय जासै आरो ना नोंथां दा बेफोराव बिसोरो गायखांनायनि उनावबो ओरैनो थाया आरोना नोंथां दा बेवहाय माखासे थाब जौगानो थाखाय देरनो थाखाय बेवहाय ओ मिडिसिन बायदि बाहायनाय जायो जेराव जोंहा बिगियानगिरिफोरा दिहुननाय ओ माने रासायनारि मुवा ओ हासार इउरिया पटास बायदि बायदि खौ माने बिसोरो मिडिसिनफोरखौ माने बे आबादाव सारना होनाय जायो सिप्रे खामना। होनाय जायो दा बेबायदिनो जोहा मा होनो ओ इउरिया बायदि बायदि बायदि रोखोमनि हासारफोर थायो आरो ना नोंथां बेफोरबायदि हासारखौ माने जेराव आबादाव होयोब्ला आबादा माने गोबां थाब जौगायो आरो। जेरै जोंहा आबादा गोबां थाब जौगानाय लोगो लोगोनो आबादा ओ मा होनो फसल होयो थाबनो फसल होयो दा बै थाब फसल होनाय लोगो लोगोनो बे-बे आबादारि बिथांमोना माने थाबैनो फाननानै ओ रां आरजिनो हायो आरोना थाब थाबनो।
उम
आरो बिसिनि माखासे साननायफोरा ओरैबायदि जालांबाय जे ओ न'खर न' खाथिनि माखासे खरलबसे फिसा हायावनो आबाद मावनानै बिसोरो गोबां बिबांनि माने आबादनिफ्राय ओ फसल दिहुननो नाजायो आरो। दा बिफोर बिसोरो हायोबो आरो ना माने। गोबां खरलबसे हायावनो माने गोबां फसल दिहुननानै सोरो गोबां मुलाम्फा जानायखौबो जों नुदों मानो होनोबा जोंहा बैफोरनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंनि बिगियानगिरिफोरनि जौगानाय आरो। बिगानगिरिफोरा जिसेबां जौगादों एसिबां मुवा बेसाद बायदि बायदि दिहुनदों। दा बैफोरबायदि बिगियानगिरिफोर दिहुननाय मुवा बेसादफोरखौनो बिसोरो आबाद गायनायाव बाहायो आरो। जेरै दहाय बुंनाय बायदिनो जों मिडिसिनफोर भिटामिनफोर सारना होयो बा बैफोराव सार नाय लोगो लोगो जोंहा जेन'बा आबादा बे भिटामिन मोननानै थाब थाब जौगायो। बिदिनो आरो माने खम हायावबो माने बिसोरो गोबां फसन मोननो हायो आरो। दा बिसोरो गोबां फसल मोननाय लोगो लोगोनो मा होनो ओ गोबां खम खम समनि गेजेरावनो आरो लोगोसेयै गोबां खरलबसे खम हायावनो माने बिसोरो गोबां बिबांनि फसल मोननानै गोबां मुलाम्फा जानायखौबो जों नुनो मोनदों दा बिदिनो जेन'बा ओ जोंनि न'खर सुंनाय बा न'खर दानाय समाज दानायावहाय माने एसे गोरलै राहा गोरलैनिफ्राय गोरलै राहा जानानै फैगा-फैगासिनो दं आरोना।
औ
नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा बेफोरनि बागैनो
औ हागोन नोंथां
औ
जोंहाथ' मा होनो गोदोनि आरो दानि बिदि आबादफोर मावनाय होनोब्लाथ' दानि जुगाव जोंहा बिदिनो गोबां मुलिफोर होननानैसो आबादफोरखौ मा होनो मोजाङै थासारियाव बा मोजां फिथाइ होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां नुनो मोनो दानि जुगाव।
औ
नाथाय जोंहाथ'
गोदो हाय मा होनो ओ
जोङो फ्राय बिदिनो रासायनिक हासारफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन बैसोरो मुलिफोरनि हेफाजाब लायोबासिनो देरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां
खोना ना नोंथाङा?
आदसा जोङोथ' बिदिनो गोदां ओ गोबां बिदिनो नुनो मोनोमोन गोदोहाय बिदिनो माबा मोनसे फिसा फिसा आबादफोर मावोब्लाबो जों बिदिनो मोजां फिथाइफोर थाइनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बा गोदोनि थासारिफोरा मोजांमोन बा बिदिनो गोदोहाय बिदिनो जोंहाथ' दानि जुगावहाय गोबां माल बुस्थुफोर ओंखारबाय जाहाथे जोंहा मा होनदों बिदिनो जोंनि हाफोर गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय जोंहा आबाद फोर जायैखौबो नुनो मोनो नाथाय गोदो गोदोहायथ' जोंहा बिदिनो हाफोराबो मा होनो रासायनिक हासार बाहायैनि थाखाय बा प्लास्टिक आइजेंफोर बांद्राय बाहायनो थाखाय जोंना हाफोरा मोजां जायोमोन जायनि थाखाय जोंहा मा होनदों ओ बेफोरावहाय मुलि सारनांगौ गोनां जायामोन नाथाय दानि जुगावथ' जोङो नायनो थाङोब्ला फ्राय जोङो बानलुफोरनि आबादखौनो होन नोंथां बानलु सिब्रु बानलु सिब्रुखौ जोङो जे आबाद मावनाय जायो बानलु सिब्रनि आबाद मावनाय जायो बेयाव गोबां बिबाङावनो मा होनदों रासायनिक हासारफोर बायनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
जोङो बिदिनो फिसा फिसा खा मा होनदों आबादफोर मावनोब्लाबो दानि जुगाव बिदिनो गोबां रासायनिक हासारफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां जायनि थाखाय दानि दानि फिथाइफोरा बिस गोनां महरैबो होननाय होनजायो जाय बिदिनो सुबुंफोरा बेफोरबायद बिदि ओंख्रिफोरखौ जाबाय थायोब्ला सानफ्रामबो बिदिनो केन्सार बेरामफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां
नोंगौ
औ आरो गोदोनिखौ थ' जोङो नायनो थाङोब्ला बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन मानोना बैफोर आबादफोर गायनायफोराव जोङो मा होनदों रासायनिक हासारफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन जायनि थाखाय बिस्रा मा होनदों ने सिरेल जायोमोन आरो ना फिथाइफोरा बा आबादफोरा नाथाय जोंहा जों औ नाथाय जोंथ' दायो बिदिनो गोबां बिबाङाव मा होनदों रासायनिक हासार बोर बाहायनाय जों नुनो मोनो जायनि थाखाय फिथाइफोराबो मोजां जायो आरोना नोंथां जानायालाय अब्लाबो बै फोरबायदिया माने एसे गिनांगौ जायो मानोना बैफोरजोंनो बेमार आजारफ्राबो जानो हमो आरो जोंहा मा होनदों बिदिनो आबादफोरखौथ' जोङो बिदिनो गोबां बिबाङाव फानो ओ गायो गोदोनि दिनावबो आरो दानि जुगावबो
जोंहा मानोना आबादा गोदोनि दिनावहाय बिदिनो फ्राय गोबां सुबुंफोरा बां सिनानो गायनाय जायोमोन आरोना नोंथां गोदोहायो गासै खौबो नायोब्ला जोङो गासैनिबो फोथारफोराव जोङो नायोब्ला बा गासैफोरनि न'फोरनि से सेरावबो जों नायोब्ला आबादफोरखौनो जोङो गोदोहाय नुखायोमोन नंगौ ना नङा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नाथाय जोङो आथिखालनि जुगावहाय फ्राय गासै सुबुंफोरखौ आबाद गायनायखौ जोङो नुनो मोनाव नंगौ ना नङा नोंथां? जोङो बांसिन आबाद होनोब्लाबो जों माइ आबादख खौसो दानि जुगाव नुनो मोनो आरोना नोंथां। गोदोथ' माइ आबादनि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो गोबां आबादफोर मावनायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन बा बिदिनो गोबां आइजें आयलाफोरखौबो जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां।
उम औ।
गोदोनि आबाद मावनाया माने एसे खस्थ'मोन आरोना नोंथां।
उम।
मानो होनोब्ला गोदोहायो बिदिनो मा होनो ट्रेक्टरफोरबो गैयामोन दानि बायदि बा बिदिनो गोदोहाय मा होनदों बिदिनो माइ गायनाय फोरनि मेसिनबो गैयामोन दानि बायदि बा बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि ओ मा होनदों मेसिनफोर गैयामोन आरो गोदो हायो जायनि थाखाय मा होनदों
उम।
आबादारिफोरा बिदिनो गोबां खस्थ'जोंबो मा होनोमोन आबादफोरखौ मावोमोन। आरो मा होनो बिसोर खस्थ'जों मावनाया जेब्लायबो गोदै जाखायोनो नोंथां फिथाइफोरा। मा होनदों बिसोरो मोजां फिथाइफोर खौ मोनोमोन औ मोजां फिथाइफोर मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव। नाथाय दानि जुगावहायो जोंहा आबादफोर मावनोब्लाबो गोबां गोरलै जानानै फैगोन जोङो जेरै होननो थाङोब्ला हायो माइ आबादफोर मा गा माइ आबादफोर मावनो थाखायबो जों मा होनदों मोसौफोरनि हेफाजाबजोंसो हालेवोमोन आरोना नोंथां। माइ आबादफोरखौ नाथाय गोद ओ दानि जुगावथ' जों नायनो नुनो मोन जे बिदिनो गोबां बिफाङाव मा होनदों ट्रेक्टरफोरजों हालौनाय एबा ट्रेक्टरफोरनि हेफाजाबै मा होनदों हालौवनानै जों ट्रेक्टरनि गेजेरजोंनो जोङो गायनायखौबो जोङो नुनो मोनो जे मेसिनफोर खौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बिदिनो गोबां आइजें आयलाफोरखौ दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमावहाय माने एसे गोरलै जानानै फैदों होनबाबो मा होनदों बेफोराव गोबां रासायनिक हासारफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना दानि जुगा जोंनाथ' बिदिनो गोदो औ जोङोथ' बिदिनो गोदोहाय मा होनदों गोबोरखिफोरनि हासार बेफोरखौसो जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। जाय आबादफोरनि थाखायबो मोजांमोन आरो ना नोंथां। अ नोंथां बिदिब्ला औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों आं दसे सम सावरायनानै आं गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां।
औ दे।
औ दे।